आङ खोनादो
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ दङ।
नोंथांनाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन।
आबहावानि बागै माने बिफां लाइफांखौ जोंनि थाखाय मानो नांगौ बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनां बिनि बागै नोंथाङा फंनैसो सावरायनानै होलाय?
औ बिब्दिब्ला आङो दंफां लाइफांनि बारै फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो सानदों ओ दंफां लाइफांखौ जोंनो माने मानसि हारिनो बा सुबुं माहारिनो जोंनो नांगौ बा गोनांथार होननानै जों बयबो मिथिखायो नङा होनब्ला
औ औ।
बिफां लाइफाङासो जोंनो मोजां बारहावा होयो नालाय ओ दंफां लाइफां थायोब्लास जोंनो अखा हाहैयो आरो जोंनि थासारिखौ मोजां खोलो खोलो बार गुसु मोजां बारहावा लाबोयो जोंनो ओ जोङो बेफोरबायदिनि बारहावा खौ मोनोब्लासो जोङो थांनानै थायो नङा होनब्ला?
ओ औ
बिब्दिनो जोङो दंफां लाइफांखौहायो जोबोद खामानियावबो मोननाय जायो जेरै जोङो गोदो गोदायथ' इसिमिट बा फा खानि न' जोंनाव गैयामोन बा लुनो हायामोन नङा होनब्ला।
औ।
ओ जोङो बिब्दिनो औवा बा दंफांफोरखौहायो जोङो न' लुनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायोमोन जोङो इन्जुरावहाय जोङो औवाखौहायो दाननानै इन्जुर होनाय जायोमोन आरो जोङो बाथामफोरखौहायो ओ गोजौआव उखुमावहायो ओ म थुरिनि न'फोरबाथाय जोङो थाबथानो थाखाय बाथामफोर बा औवाखौनो जोङो बाहायनाय जायो। ओ बेफोरबायदि दिनो जोङो ओ न' गिदिर दानि जुगावबो बा न' गिदिर गिदिर लुनो थाखाय जोङो औवा बा दंफां बेफोरखौहाय जोंनो नांगौथार जायो।
औ।
ओ जोङो गंसे न' लुनो थाखायबो ओ दानि जुगावबो जोङो ओ गोजौ गोजौ न' लुनायावबो जोङो दंफां लाइ दंफां आरो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो आरसि न' लुबा जेरै जोंनो नांगौ औवाखौनो जोबोद बुरजा नांगौ गौनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
ओ जोङो गोजौआव माने फ्लर होनायावहाय जोङो थाबथानो थाखाय जोङो औवाखौ सुंथा सुंथा होनानै जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेनिफ्राय आ जेरै जोङो न' गंसे लुयोब्ला दानि जुगावबाबो ओ थिं थिं होनायावहाय जोङो ओ बाथ थामखौबो बाहायनो हायो ओ बाथामफोर बेफोर खौहायो जोङो नुनो मोनो आरो न' लुनो थाखाय जोङो खुन्था बानायनो थाखाय फार्मा बानायनो जोङो दंफांखौहायो सिगांग्रो हाखावना लानानै जोङो फार्मा फोरबो बानायनो हायो। बेफोर बायदिनो जोंनो दंफां लाइफांफोरा खामानि आयदायावबो माखासे जोबोद खामानि होयो आरो रां रुफा खामायनायावबो जोंनो जोबोद खामानि होयो नङा होनब्ला?
औ।
फालें बानायनो आरो गोदोथ' जोंनाव जिरायनो थाखाय दानि बायदि सुपार सिटलाय मोजां मोजां सियार लबारनि बेफोरबायदि गैयामोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
जोङो जिरायनो थाखाय ओ खामफ्लाय बेरेंसि आरो सियार ओ बेफोर बायदिखौ जोङो औवानि बा दंफांनि बेफोरजों बानायनानै लानाय जायोमोन। नङा होनब्ला?
औ नोंगौ नों
बेफोर बायदिनो जोङो मोजां मोजां फालें बिसिना ओ आरो मा होनो जोंहा ओरै जि दोनग्रा आलना बेफोर बायदि बानायनानै जोङो गाव गावनो बानायनानै लानो हायो। औवाजों बा ओ दंफां फांजों बेनिफ्राय जोङो ओ माखासे जोङो संग्राय आरो सान्द्रि बेफोर बायदिबो जेखाइ खबाइ बेफोर बायदिबो जोङो गासैबो औवानि बारै हेबनो हायो नङा होनब्ला? बेबायदिनो जोंनो दंफां दंफां आरो औवाफोराबो जोंनो माने सुबुं माहारिनो ओ रां रुफा खामायनायावबो मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला।
औ।
ओ बेफोरबायदिनो जोङो रां रुफा खामायनो थाखायबो ओ बेफोरनि बारै हेफाजाब लानानै गाव गावनो मावनानै जोङो बेफोर बेफोरबायदि आरांगा बा माल बेसादफोरखौहायो जोङो गाव गावनो बानायनानै रां खामायनो हायो। ओम बिदिब्ला नोंथांखौबो। फंनैसो दंफां लाइफांनि बा। दंफां लाइफां गैयाबा जोङो मा जायो बा बेफोरनि बारै मा मा बानायनो हायो। बेफोरनि बारै फोरमायनो। फैरमायलांनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाथ' बिफां लाइफांखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ मा मा बेसादाव बाहाय जायो बिनि बागै बुंलांखाबाय। आंबो बिनि सायावनो फंनैसो। जे बुंलांनोसै आरो नोंथांनिसिम‌
औ।
दंफां लाइफाङा जोंनि जिउजों खाथिनो सोमोन्दो दं आरोना। बिफां लाइफां गैयाब्ला। जोंबो गैया होनजायो बेबायदिनो। बिफाङा जोंनो अक्सिजेन। जेन होयो आरो। जोङो बिफांनो अक्सिजेन होयो बेबायदिनो बिफां गैयाबा जों गैया आरो जों गैयाबा बिफां लाइफाङा गैया बेफोरबायदिनो आरो
औ
दा माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दा माखासे गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर माखासे गिदिर गिदिर न' बां लुनाय माखासे कारखानाफोरनि थाखाय बिफां लाइफां आजिखालि जोबोद दान नानै खम जालांनायखौ नुनो मोनदों बिनिखायनो पलिउसनाबो माने बांनायखौ नुनो मोनदों आरो जों सुबुं माहारि बिदिनो बिनिखायनो जों सुबुं माहारिया बिफां लाइफांखौ गायनांगौ माने जोबोरैनो खम जालांगासिनो दं बिनिखायनो जों बिफां लाइ गायनांगौ बिफांनि बिलाइआ जेरैबायदि मानि थाखाय गोथां जायो नोंथाङाथ' मिथिया जानांगौना ना मिथिगौबो जानांगौ आरो बिफांनि बिलाइआ माने क्लरल फिलथारनायनि थाखाय गोथां जायो आरोना नङाबाथ' बिफांनि बिलाइआ गोमो बेलेग बेलेक कलारबो जानो हागौमोन गैयामोनब्ला बिनिखायनो बिफांनि बिलाइआ मानि थाखाय गोथां होनोब्ला क्लर'फेड थानायनि थाखाय बिफांनि बिलाइ खौ जोङो गोथाङै नुनो मोनो आरो
औ
दा बिफां लाइफांनि बाराय जोंङो बे साननि बिदुंनिफ्राय जोङो साय हा मोननो हायो बिफां लाइफां गैय गोयामोनबा जोंनि दा बे हाफोरा रानस्राव जागौमोन जोंङो ससे थाबायोबा जोङो थानो जायगा गैयै जागौ गुबुन न'निफ्राय ओंखारोब्ला बेबायदिनो बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जों ओ जोबोद दुंहाव दुंहाव बिदुंजों थानो हायै बायदि जागौमोन माने बेफोरबायदि आरो बिनिखायनो जोंङो बिफां लाइफाङा जोब बोद गोनांथार आरो बेफोरखौ आथिखालावहाय गोबाङैनो खम जानायखौ नुनो मोनदों। आरो दा बेफोरनि बागै सरखाराबो आखाइयाव लादों माने खम बांद्राय खम जानायखौनि थाखाय आरो बिफां गायनायनि दिनबो मा सरकारा थिनानै हो थानायानाय थारिख आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय।
औ
बेफोरबायदिनो दा एसे एनै माने बिफांखौ माने सेफटि खालामनाय माने रैखा खालामनायखौबो नुनो मोनदों आरो ना। बिनिखायनो फिसा फिसा बिफां फुलि फोरखौबो माने दा आथिखालाव गायफिननायखौ नुनो मोनबाय आरो बे बिफां लाइफां फोर जों जोंङो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ माने गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो जोंङो। जेरैबायदि औवाखौ जोंनो नांगौ माने माखासे माने गिदिर गिदिर न' बां लुबाबो जोंनो बेफोरखौ नांगौ होनजायो आरो आरो जोंनि गामि जायगायावथ' बांसिन गिदिर गिदिर न' फोरबो गैया जाहैबाय। बिनिखायनो बेफोरखौनो दा नानै लानानै माने जोंनि गामि या बांद्राय टाउन सहरनि बायदि नङा नालाय गामि एरिया बे बेखौनो माने दाननानै लानानै माने न' लुनाय जायो आरो बानायनाय जायो आरो बेजोंनो न' बानायनाय जायो। माने आरो माखासे बिफां लाइफां गिदिर गिदिरफोरखौ मोजां मोजां बिफां लाइफांफोरखौ माखासे फाननायबो जायो बेखौ गायनानै माने बेफारबो खालामो मानसिफोरा बेजोंनो खायसे जाग्राबो दङ बे बिफां माखासे मोजां मोजां बिफांफोरखौ माने बेलेग देस फसावबो बारहोयो आरो आजिखालि माने बि माखासे जाग्रा दङ आरो बेफोरबायदि मोजां मोजां दंफांफोरखौ आजिखालि लहा बायदिसिना दंब्लाबो दंफांनिबो माखासे मोजां मोनग्रा दंना दंफांजोंबो माखासे बानायग्रा दङ। मोजां मोजां बाथामफोर हानानै बेखौ फाननानै मानसिफोरा बायनानै लनानै माने बे जोंबो हाजार किल' हायानो थादों दाथुआनो थादों माने बेखौ बाहायनाय जायो आरो न'आव माखासे। बेजों माखासे टेबोल फोर आरो मोजां मोजां फालें बिसिना आथिखालाव दंफांनि बानायनाय। आगजुफ्रासो दामा बांसिन आरो माने सोंदावनोनो हाया। लहानिफ्राय बेबायदि मा माखासे मोजां मोजां मुवा बेसादफोर बानायनाय जायो गोबाङैनो जोङो माने बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव माने गोबाङैनो माने मदद होबोगासिनो माने बिहोमा होबोगासिनो आरो। जेरै जों बिसोरनो कार्बन डाइ अक्साइड होनोंबा बिसोरो जोङो अक्सिजेने होदों। आरो बायदिसिना खामानियाव बाहायजाबोदों। माने नाङायानो होनजाया आरो जोबोद गोनांथार माने बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय।
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों दसे सम राय्लायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिब्दिब्ला
औ औ जागोन दे नोंथां होनबा गोजोननाय थाबाय।